औ नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथांखौ मोनाबिलि समनि, आंनिफ्राय बरायग्रोनानै लाग्रोबाय।
नोंथाङा दा बे समावहाय मोजाङैनो दं होननानै आं मिजिं खालामो।
नंगौ नोंथां ओ।
दा आं बे समाव नोंथांखौ।
नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोनखौ मिथिनो लुबैनानै सोंग्रोहरनाय जाबाय।
औ। औ नोंथां ओ आं दा मोनसे गोनांथार आयदा सावरायनो होननानैसो नोंथांनाव फन खालामदोंमोन। नोंथाङाबो बे समाव मोजाङैनो दंना?
औ दं।
दा जोंनि सावरायनो गोनाङानो जाहैबाय माने आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव थांनानै थानाय। जिउ राहाया माबायदि! माबायदि सोलिगासिनो बेनि सायाव सावरायनो होननानै आं फनखौ खालामनाय जादों।
औ औ नंगौ ना?
दा नोंथाङानो बेनि ओ बेखेवथिखौ जागायजेननो हासिगोन।
नोंथाङा बुंदों जे आथिखालनि जिउ खुंनायनि राहा
औ बर'फोरनि गेजेराव जिउ खुंनाय राहाया
औ जों। नि जिउ खुंनाय सानफ्रामबोनि मानसि सासे मानसिया थांनानै थानो थाखाय जोंहा गिबियावनो जाग्रा आदार, नैथियाव दङ थाग्रा खुलि। आरो थामथियाव दङ जोंहा ओ गाननाय जोमनाय।
नोंगौ।
सासे मानसिखा थांनानै थानोब्ला बैफोरो गोनांथार माने गिबियानो जाबाय आदार थांनानै थानो, थाबाय जों आदार जानांगोन सानसे, एबा साननै ओंखाम मोनजायालासेनो थायोबा सासे मानसिया माने, जिउ जोबनायनि लामासिम फैयो।
औ इंराजियाव बेखौ बेसिकनिट होनो नामा नोंथां?
औ औ नंगौ बेखौ माने बेसिकनिट होनो गुदि गुदि जोंनि गोनांथि बियो। आरो
थांनानै थानो थाखाय जोंहा जाग्रा आदारखौ गोदोनि समावहाय माने बै समाव जोङो जेब्ला अन्थाइ मुगायावहाय थांनानै दंमोन बै समाव हाग्रायावसोनो संसार जायोमोन मानसिया बिदि। न' बां लुनानै थानो रोङामोन अब्ला बै समाव माने दंफां नि अबेबा दन्दर बा अन्थाइनि दन्दरफोराव थांनानै जिउ खुङोमोन। बै समनि खोथा बे दानि समनि नङा। माने बै समावहाय बिब्दिमोन अब्ला बिनि समावहाय मानसिया थांनानै थानो थाखाय हाग्रानि ना बेदर फिथाइ सामथाइ बैफोर माने मिथिंगायावहाय रज'नाय हारसिंनो जोनोम जानाय बैफोरबायदि मुवाखौ जायोमोन। नाथाय दानि आथिखालनि मुगायावहाय बेफोरो गासै सोलायबोबाय समजों लोगोसे मान माने जोंनि सान नाय हनाया सोलायबाय थानो थाखाय न' लुनानै लाबाय। बेजों लोगोसे जानाय आदारखौबो जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्रायल' नागिरालासिनो माने न'आवनो न'नि दुब्लि फोथाराव माइ आबाद जानो थाखाय ओनसोल लायै ओनसोल जेखौ जायो जेरै जोंनियाव माइरं जायो आरो ओंखाम जायो नालाय माइरं दिहुननो माइ गायो। आरो जाय जायगायावहाय आथा रुथि जायो बिसोरो गम
औ।
बायदि मैया गावसिनि नांगौ बायदि आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो माने जाय जेखौ हायो आ-आबहावाजों गोरोबनाय माने जाय जेखौहाय मावनानै मोननो हायो बेफोरबायदि जाय आफोर जाय बिफां लाइफाङा रज'यो बैफोरबायदि बिफां लाइफांखौहाय सायख'नानै लानानै बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय फिथाइखौ जायो आरोना नोंथां
औ।
ओमफ्रायहाय बिनिफ्राय दंबावो माने बेफोरखौहाय बासि बासि उनावहाय मानसि हारिया गावनि थाग्रा खुलि बानायनि थिवनो गायनानै लानानै माने सायख'नानै लानानै बेफोरखौनो जाग्रा हुदा बानायनानै लाबाय आरो। दा बिदिनो मानसि हारिया
माने नोंथां बर'फोरनिखौ आं स्पेसिफिक मेनसन खालामदोंमोन।
अ नोंथाङा अ बर'आनो जा गुबुनानो जा माने जानायाथ' जाखानांगोन। दा बे हिसाबै जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय माइ आबाद जायो हिसाबै जों ओंखाम जायो आरो बिजों लोगोसे जोंनियावहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय हाग्रा बंग्रानि फि मैगं थाइगं बेफोरखौ जायो आरो बेजों लोगोस जे न' खाथि खालायाव जोंहा मै बहल बिदिनो जोगोनार खुमब्रा सबाय दालि फोनानै जोङो ओंख्रि बानायनानै जायो आरो मेसें लाइ, लाफा, बेसर बायदि मैया बानायनानै जायो आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि मुगायाव बेफोरो आं जिखिनि सिगाङाव रायखांदों बेफो बेफोरो जाहैबाय गुदि गुदि गोनांथि आरो बेखौहाय दा जोंनिया समजों लोगोसे मानसि माहारिनि दावगानाया गोजौनिफ्राय गोजौ जाबोनायलाय दा बिसिमल' थाबथायासै आरो बेनिफ्राय गोजौआव फैनानै दा माने गावजों गाव बादायलायनाय मुगा फैबाय साबसिननिफ्राय साबसिन जानो हास्थायबाय साफानिफ्राय साफासिन थानो हास्थायबाय न' बाङामो गोदोनि समावहाय थुरि थिंनि न'आव बांसिन थायोमोन बयबो आथि खालाव बिल्डिं न' मोजां बेफोरबायदि माने बेफोरबायदि फाखानि न' औ बेफोराव थानो लाबाय माने दाउनि सासे मानसिनि केपासिटिनि सायाव जाहैबाय बिसोरो माने गैयाबाबो बै खाथिनि मानसिनिखौ नुनानैनो बैसोरो माने जों सुबुं मारिया माने बै फोरबायदि न'खौ आरजिनानै लासै आरो गावनि थांनानै थानाय जिउ राहाखौ साबसिननिफ्राय साबसिन बानायसै आरो बेजों लोगोसे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवाफोर बैफोरखौहाय आरो डाइरेक्टलि जायालासिनो गोबां आलादा आलादा मुवा दिहुनो आरो ना जेरैजाय जेनेबा बिदिनो जोंहा दा जोंनि लाइफआवहाय जायो जों मेगि ब्रेड, सलाइस, खुरखुरि पपकर्न बायदि मैया बेफोरबायदि जायो बेफोरो माने मा मिथिंगायाव मोननाय डाइरेक गोथां मुवाखौ फेक्टरि बा बानायग्रा खारखानायावहाय बानायनानै गोदान मोनसे महर होयो आरो बेफोरबायदि बानायनानै दानि मानसिफोरा जासै आलुफोरखौहाय फ्राय एवनानै माबा माबि गोथाव मुवा सारदेरना होनानै पेकेट खालामनानै फाननायबो दा जों नुसै आरो बाहायसैबो आरो बेबायदिनो मानसिया माने जिउ खुंनायावहाय बैफोरनिफ्राय साब सिननिफ्राय साबसिन रां आरजिनानै आरो गोजौसिनाव दावबोबोगासिनो दं आरो
औ नोंगौ मानो होनबा
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायहरदो नामा नोंथांनि मोनदांथिखौ।
सिगांनि आरो आथिखालनि सोलायनायखौ नोंथाङा फोरमायबाय। बेबायदिनो जों मोनबावो जेनेबा बर'फोरनि गेजेरावनो जोंहा ओ रांखान्थि बेलायाव सोलायनाय होनोबा आ गोबां नङाब्लाबो एसे साबसिनै जाबाय होननानै जों बुंनानै लानांगौ माने सासे मानसिनि थांनानै थानायाव ओ बे राङा जोबोद गोनां।
नोंगौ।
बे हिसाबैनो बर'फोराबो आथिखालाव रां आरजिनो गोबां मुखुबै खामानि मावगासिनो बखौबो नेया नेया लासै। गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौ सम मथे मावनानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों। ओ सिगां समाव बांसिनै बयबो आबादखौनो। मावदोंमोन बेनिफ्राय जों थांनानै थादों। आरो दा समाव जों आबादनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलफोराव गोबां माने गुबुन गुबुन खामानि मावनानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जेरै बर' समाजाव ओ मा होनो फरायखांनायनि उनाव माखासे साख्रि बाख्रि खालामनाय। नङाब्ला दखान दखानफोर खालामनाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ फालांगि खालामनाय दखानाबानो फालांगि जाबाय अब्लाबो फालांगियाव माने गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जेरै दंफांनि फालांगि। खालामनाय आरो जिब जिब जुनार। फिसिनायनि फालांगि ओ सि जोमनि फालांगि। आरो मोननो हाबावो जोंहा। बिदिनो माखासे मा बानायखानाय प्रडाक्ट नङा होमबा। जेरै जाग्रा बेफोरबायदि मेथाइ। बेफोरबायदिखौ बानायनानै जोंनि बर'फ्राबो आथिखालाव मार्केटाव दिहुननानै। रां आरजिनो रोंबाय होननांगोन मानो होनोब्ला सिगां समाव बेफोरबायदि आदब खायदाखौ जोङो रोङाखैमोन। दा मोनसे रायखांनो गोनां हिसाबै जोंहा मोननो हाबावो बर'फोरनि गेजेराव ओ बागान खालामनानै। रां आरजिनाय सिगाङाव न'आव जानो थाखायल' गयफोरखौ गायनाय जायोमोन। ओरैनो थालिरफोरखौ न'आव जानो थाखायल' फुजाफोराव होनो थाखायल' गायनाय जायोमोन। लेसुफोर खान्थालफोर थाइजौफोर नाथाय दिनै जाग्रानि अनजिमाया गोबां जानायलाय बे इसे एनैनि माबाया बिफांनि फिथाइया थोलिया। दा बेखायनो बर'फोराबो गुबुन हारिफोरबायदि फार्मिं बा बागान खालामनानै फाननो सोलोंबाय जेरै गय बागान खान्थाल बागान थालिर बागान। मुदुफुल बागान बिदिनो जाग्रा मोजां मोजां फिथाइ नालेंखर बागानफोर आरो रिसेन्टलि जोंनि गेजेराव हाइलाइट हिसाबै कक'वा चकलेटनि बिफां गायदों आथिखालाव। बेनिफ्राय भेनिला बेफोरो माने गोबां माने खम समनि गेजेरावनो रां आरजिनो हानाय मोनसे लामा होनना साननानै आथिखालनि मदारन आबादफोरखौ जोंनि ओनसोलावबो जोंनि बर'फोरा मावनो सोलोंदों आरो बिथांमोनहा बेजों मोजां मुलाम्फा जागोन होननानै लानानै दा खामानिफोरखौ मावगासिनो आरो नोंथां। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा आरो फिन बेबायदिनो जों मोजां आयदा लानानै सावरायनो खाबु लागोन। बिदिब्ला नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।
गोजोन्थों।
दे।